औ खोनादों।
अ अ नोंथां
मा खालामदों नोंथाङा?
मा खालामदोंं।
औ नोंथांनै आङो ओरैनो दोङो औ आंबो ओरैनो दङ दे
औ
औ।
फुंनि
औ जाखांबाय
बिदिब्ला नोंथा ओरैनो दंब्ला
नोंथाङा
मोनसे आयद
अ हागोन नोंथां।
जोंहा बिदिबा आबादनि सायाव सावरायनोसै नोंथां नोंथाङा आबादनि आबादनि सायाव सावरायनोसै नोंथां जोंहा आबाद खौ माबोरै मावनाय जायो आबादनि फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो नोंथाङा मा फोरमायना होदो दे एसे।
अ माने नोंथां नोंथांनि माथोखौ आङो नेटवर्क प्रब्लेम नि थाखाय एसे मोजाङै खोनायासैमोन दानि एसे बुंफिनलाय कुइसनखौ?
अ नों नोंथां जोंहा आबाद नि सोमोन्दैनो सावरायनोसै आबादनि आबादखौ बोरै मावनाय जायो। मा मा बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो आबादनि फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो नोंथाङा
नोंथांनि मोनदांथि फोरमायना होदो नोंथां।
अ जोंहा गिबियावनो आबाद मावनाय होनना बुङोब्लाथ' आबादा जोंना मोनसेल' रोखोमनि नङा जाहैबाय नङा होमबा नोंथां? बे माइ माइ आबादल' मावा जोंहा गोबां मैगं थाइगंनि आबाद मावनाय जायो‌।
औ
दा आबाद मावनाया जाहैबाय जिखुनु आब बाद मावा मानो गासैबो आबादानो बोथोर लायै बोथोर सो मावनाय जायो बा बोथोर लायै बोथोर मैगं थाइगं माइ आबाद मायनाय मावनाय जायो आरो जोंहा गाहायै बर'फोरा बा गाहाइ सुबुं माहारिया बयनिख्रुइ बांसिनै आबाद मावो होनोब्ला जोंहा माइ आबाद मावनाय जोंनि ओनसोलाव।
औ
माइ आबादखौ जोंहा दैज्लां बोथोर समाव मावनाय जायो बांसिन। खोनादोंना नोंथाङा? औ जोंहा औ बिदिब्ला जोंहाथ' माइ आबादखौनो बांसिनै मावनाय जायो जोंनि ओनसोलफ्राव। गोदोनि समावबो बेफोरनि अनगायैबो माख माखासे मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ बायदि बायदि आबाद मावनाय जायो आरो दा बेफोरखौ बेलायाव जोंहा बोथोर गाहायै दैज्लां बोथोरावहाय
औ
बायदिसिनाफोरनि गेजेर मैगंफोरखौ जोंहा मेसें बोथोरावहाय मावनाय जायो।